हेलौ नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामदों दा?
ओ आं ओरैनो जिरायनानै दङ'।
औ
उम थाङालाय
दं ओरैनो जिरायनानै आंबो नोंथां।
औ औ
नोंथांनि खबरफोरा मोजाङैनो दं होनबा नोंथां
औ आं दासान्दि आंनि खबरा मोजाङैनो दङ'।
औ
नोंथाङाबो खबरफोरा मोजांब्ला?
औ औ मोजां नोंथां
औ औ
नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांनाव मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन आं नोंथां
औ औ औ
नोंथाङा सम होनो हाग गोना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
जोंनि बर' हारिमुनि खेला खेलाफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ जोंनि बर' हारिनि खेला होनना बुङोबाथ' जों गासैबो मिथिखागौ आरो बेयो आजै आजौमोननि समनि फ्रायनो सोलिबोखानाय खेला जेरै- ओ जारिमिना हमसहरनो हायिनि समनि फ्रायनो बर'फोरहा गावसोरनि जायगानि गावसोरनि आदबै दैबोनाय गोबां खेलाफोर दंङ ओ बेफोरनि जारिमिन गैया होननानैबो बेफोर खेलानि जोनोमा मा स समाव आरो बोरै जाबोखो मिथिनो जोबोर गोब्राब होननानै ओ बुंनाय जायोआरो
औ
सुबुङा ओ जों सुबुङा बयबो गोसोनि दुखु आरो मेंनायखौ बावनानै गोदान दुंगानायजों गावनि हाबायाव नांफिननो ओ थुलुंगा आ मोननो आरो लोगोसे गोसोखौ खहाब गोनां रंजानाय मोननो खेलाफोरखौ गेलेनाय जायोआरो। ओ मानसिनि सिङाव थानाय माखासे जोनोम आखु आरो आबेगफोरा गेलेनायजों सोमोन्दो था थायो होननानै जों मिथिगौ आरो औ रंजा रंजालुनाय आबेग आरो दाथायनाय गावखौ फसंथानाय बेफोरनि जोनोम आखुफोरा गेलेनायजों मै खोम सोमोन्दो थायो होननानै जों गासैबो मिथिखायो। दा गुवारै गेलेबोनाय ओ लानायखौसो गोथौयै साननो गोनां, मानोना बेखौ सानजायोदि बर'फोरा गावसोरनि समाजाव मोनसेयैनो रायजो जाबोनायाव बिसोरनि खेलाफोरनि आदबफोराबो रोखोमसेयै गोरोब गोरोबबोदोंआरो। ओ बेफोरनि आदबफोराबो बेनिखायनो गुबुन हारिफोरजों जुदा जायो आरो। ओ बर'फोरा गावसोरनि आदबै गोबां खेलाखौनो गेलेनो लाबोदोंमोन। बेफोर फोर बेफोरनि फोरमानखौ थांनाय ओ थामजि ब्रैजि बोसोरसो सिगांनि गेलेनो लाबोनाय खेलाफोरखौ नायोब्ला रोखा मोनो। बेफोरनि गोबां खेलाफोरनि माखासेया गुबुन हारिनि खेलाफोरनि आदबजों गोरोबलायनायखौ बांसिन--बांसिनानो गावसोरनिख्रु गावसोरनि खालामनो--खालामनो बेखौ नुनाय जायो आरो गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा गेलेबोनाय खेलाफोरनि मादाव ओ ओ गोबां खेयाफोरखौ जों नुनो हायो जेरै हाखर माव गैया ओ दाउ दाउआ एफ बा दावदै ओ दावदै सल' गेलेनाय ओ लावनि सल' गेलेनाय गननि जं गेलेनाय थिया थिया एबा हांखो बोनाय बादुवा ओ गुद गुद गिला गेलेनाय मोख्रा खेला खिखर बाथा औवा हान्थु आसिब मोसौ सौलायनाय मेगन फांथेनाय गेलेनाय
औ
ओ बेफोर खेलाखौ जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गेलेबोखायो आरो ओ नोंथाङाबो जोंनि खेला गेलेनायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंनाव जोंनावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो गेलेबोनाय गोबां खेलाफोर दङ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ
औ बेफोरनि गेजेराव गर गेलेनाय
औ औ
आसौ बिसौ आसिनि बिसिनि दाउखा खेला बे बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि खेला दं नङा होनबा नोंथां जेरै जोङो गर' गेलेनाय खौ बोरै गेलेयो होनोब्ला सपना सब सोबना सोबना फाथिज्रां हलि औ हलि उ दों बान्दायदों ज' ज'यै खृष्मा दै उपसा, उपसा टेप गोसा बेफोरबायदि खेन होननानै जोङो मेथाइ रोजाबनानै गेलेयोमोन आरो।
औ औ नोंगौ नोंगौ
आरो आसिनि बिसिनि होनो। अब्ला आसिनि बिसिनि दुुब दुुब राजनि नावरिया सिलबारि ग'गन्दै ग'गन्दै राजानि लावथि थालांबाय हाल सुसु फुंनि खाल गज आरो आसौ बिसौ होननानै बुङोब्ला आसौ बिसौ गामबारि बिसौ सालदां मादां आव जादां नावारि सिलावारि आवजानि लावथि थालांबाय सिरि जाराय ग' होननानै बेफोरबायदि होननानै जोङो गेलेयोमोन आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो गोबां खेलाफोर दंबावो आमोल दिमोल दावखा खेला आदि दिगा खेरखा मु ए दाग दाखालि बेफोरबायदि गोबां नि खेलाफोर दं आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
गेलेनायाव आखा फाखा गावनि माने जोङो गेलेनो थाखाय बेफोर खौ गेलेनो थाखाय जोंनो खायसे गुवार जागा नांगौ जायो। आरो जोंनाव रेदि बेफोरबायदि खेला दंमोन नङा होमबा नोंथां।
औ दङ दङ।
औ
ओ जोङो ओ खेलानि ओ आथिखालनि ओ नुनाय खेला फोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? ओ जोंनि आथिखालनि जुगाव माबादि खेलाया सोलिगासिनो थायो?
औ औ हागोन नोंथां।
औ।
आथिखालाव बांसिनानो खेला गेलेयो होनोब्ला बे खेलायानो जाबाय क्रि केट फुट बल बेडमिन्टन बेफोरबायदि खेलाखौ आथिखालाव गो गोबां गेलेनाय नुसै।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो काबाद दि दात बा चाइनिस बेफोरबायदि खेलाखौ गोबां गेलेनाय नुसै आथिखालाव। आगोलनि खेलाफोरखौ गेलेनाय नुनो मोनला।
औ नंगौ नोंथां। ओ जोङो ओ खेला गेलेयोब्ला जोंनि देहाफोरा एसे ओ राफोद जायो होननानै जों मिनथिखायो नङा होमब्ला नोंथां ओ जेरै ओ जोंहा खेला गेलेयोब्ला‌ खारनायनि गोनांथि दङ। बा ओ एस गिनायनि गोनांथि दङ। ओ से मोनसे जायगायावनो जिरायना गेलेनायनि गोनांथि दङ ओ बेफोर खेलाखौ ए अब्ला जोंनि देहाया ओ जोंनि थैफोरा खारस्रायो होननानै जों मोनथियो आरो जोंनि देहाखौ जों मोजाङै थायो होननानै ओ मिनथियो नङा होमबा नोंथां? ओ बेनिखायनो ओ जोंनि ओ थांना थानायाव बा जों ओ जों जेरै ओ सोलोंथाइनि गोनांथि दं। बिदिनो जोंनि ओ जिउआवबो गेलेनाया जोबोर गोनांथार होननानै जों गासिबो मिथ सो आरो नङा होनबा नों थां।
नंगौ नोंथां।
औ। ओ नोंथाङा आरोबाव
औ।
औ बुं जागोन नोंथां।
औ नोंथाङा मा खेलाखौ गेलेनानै मोजां मोनो नोंथां?
ओ आङो उन्दै समाव आं आसिनि बिसिनि खेलाखौ जोबोर गेलेयोमोन। आरो ओ अन्थाइनि अन्थाइनि खेलाखौबो गेलेयोमोन ओ खाबादि। खौबो गेलेयोमोन। बेफोर बायदिसिना खेला खौ। औ उन्दै समाव जों जोबोर गेलेयोमोन आरो। ओ जोंहा खाबादि गेलेयोब्ला जोंनो मोननै हानजानि गोनांथि जायो ओ बैफोर हानजाया हानजानि गोनांथियाव जोंहा मोनसे हान्जाया हान्जायाव स्निजोन। जों गेलेग्रानि गोनांथि जायो।
औ औ
ओ मोननैबो हानजायाव स्नि स्नि ओ बिथिंबो स्नि बिथिंबो स्नि गेलेग्रानि गोनांथि जायो आरो।
औ औ आरो नोंथाङा एसेनाय एसेलायनाय खेलाफोर गेलेफेरबायना नोंथां?
औ आं गेलेफेरबाय उन्दैयाव जों बोरैसोलायनाय खेला गे गेलेयोमोन। ओ जायनो ओ बे सिलायनाय खेलायाव नागिरग्रा जायो बेयाजोब बोर नागिरनो गोनां नागिरलायनो गोनांथि जायोमोन आरो जायबा एसेयो बैफोरबायदिखौ जों सिखाव सिखाव होननानै बुङो। जायबा नागिरगोन एसेग्राखौ नागिरगोन बेफोरखौ सिखाव होननानै बुंनाय जायो बेयो एसेनै एसेनायफोरखौ नागिरनानै ओ जमा खालामनो गोनांथि जायो आरो।
औ औ नोंथाङा बेफोर बाथ्राखौ फोरमायना होनायनि थाखाय जोबोर साबायखर थाबाय नोंथां। आरो उनाव गोबाङैनो सावरायनो मोनबावगोन होननानै आसा थाबाय नोंथां।
औ औ आंसिमबो गोजोननाय थाबाय।
बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय गो जोननाय थाबाय नोंथां‌
थाबाय नोंथांनिसिमबो।
उम गोजोन्थों
औ